अ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
अ अ जों बिदिब्ला दिनै ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना नोंथां।
औ औ।
ओ दे बिदिब्ला नोंथां नोङो जागायग्रो दो। खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा जागायग्रोदो औ।
औ जागायनि नोंथां। गाननाय जोमनाय होनोबाथ' जोङो बर' हिसाबै जोंहा मोनसे ओ जोंनि ट्रेडिसनेल माने माने दड्रेस दंखायो नङा होमबा जोंहा गाननाय जोमनाय
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोंहा दख'ना बिदिनो गामसा आर'नाइ फालि बिदि जोंहा ट्रेदिसनेल माबाया गाननाय जोमनाय दङ।
औ ओ बिदिब्ला मा होनदों नोंथां
अ देलाय बुंनोबा बुंजागोन थाङाबो
अ ओ जोंना ओ जोंनाथ' गावनि आंगो गाननाय जोमनाय दोनखायो जेरै ओ हिनजावफोरनिया दख'ना ओमफ्राय हौवाफोरनिया गामसा ओमफ्राय दख'नायाथ' जोंना मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया लांगा दख'ना आरो मोनसेया अग्रं
औ
ओमफ्राय हौवाफोरनियाथ' गामसाया मोनसेयानो ओ ओ हौवाफोरा गमसा आं ओ आरनाय ओफ्राय गस स्ला बिदि गानो आरो ना दानिया
औ
ओमफ्राय हिन्जावफोरनिया आरो दखना ओमफ्राय जोमग्रा फास्रा आर'नाइखौबो हिनजावफोराबो लायो आरो रेग रेगां फालि बिदिनो लायो ओमफ्राय ओ जोंना बर' आइजोफोरा गावबा गावनि गाननाय खौ गावसोरनो दायो आरो
औ
ओ बिदिनो ओम बे दख'नाखौ दख'ना गांसे दानोबा जोंनि बर'नि आइजोफोरा बर' आइजोफोरा माबाखौ ओइ एम्फौ लाथाखौ फिग्रोयो फिसिनानै बिदिनो बे एम्फौ लाथानिफ्राय फिथोब ओंखारनायखौ खुन्दुं बानायो ओमफ्राय बिदिनो खुन्दुं बानायनानै उम दायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
बिदिनो दायो बिसोरो ओ दानानै बेयाव बे खुन्दुंङाव गाब माने दायनि सिगां बे खुन्दुङाव गाबहोनो थाखाय बर' आइजोफोरा मिथिंगानि ओ जेरै फिथाइ सामथाइनि बे बेनि गाबजों माने गाब होयोमोन आ रो दानि जुगावथ' बिदि आर्टिफिसियेल गाबखौ मोनो गोदोथ' मोनामोन नालाय बेनिखायनो मिथिंगानिफ्रायनो बिदि गाब फोनो मोन आरो
औ
बिदिनो गोजा, खायमा, गोथां ओ गोमो बिदियैनो गाबहोनानै दायोमोन आरो दाखांनानै ओ माने दानानै हास'ना गानोमोन आरो। ओमफ्राय बे दानायावबो बिसोरो उम गोबां आगर आगरफोर एरोमोन। जेरैहाय दिंखिया बिजौ हाजो आगर ओमफ्राय फारौ मेगन। ओ थाइगिर बिबारबो दंमोन खोना ओमफ्राय खांख्रिखला। बिदि गोबां आगर एरोमोन आरो। गावसोरनि गाननाय दख'ना फास्राफोराव
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो ओ आर'नाइबो दायोमोन आर'नायइावथ' हाजो आगर हो थारोमोन आरो
औ।
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे बुंना होदो।
औ फना ने ओ जेनेबा नोंथाङाथ' बुंलांबाय गोदो गोदाय बिदिनो आगर एरनानै मिथिंगानि गाबफोरखौ बिदिनो फोननानै जेनेबा बियो फिथोब बानायनानै जेनेबा खुन्दुं जाबाय बे खुन्दुंयाव गाबखौ फोनना होयोमोन नङा होमबा।
औ।
ओ बिदिनोथ' जोंहा गोदो गोदाय बिदिनो आगोलनि माने सुबुंफोरा हिनजाव जेनेबा हिनजाव माहारिफोरा बिदिनो सि दाननायफोराव आखा फाखा होननानै बिराद खोनानो मोन्दों।
औ।
औ बिदिनो गावनो निजिनो माने न'आवनो माने सिखौ बिसोरो औ दानानै आगरखौबो निजेनि एरनानै माने गावसोरनो माने बिदिनो जोमजानाय एबा गानजानाय खालामनानै गावसोरनो बिदिनो गाननायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन।
औ।
ओ दानियाथ' बिदि नुनो मोननायाथ' बहुद खम जालांबाय दानिया। बुहुदआनो माने बिदिनो आगर एरनाय एबा हिसान दानायखौ दानिया माने सोलोंनानै लाला।
औ।
औ।
माने बिसोरो औ बांसिनानो आथिखालाव ओ मेचिंनिफ्राय दानायखौ गानो नालाय।
औ।
ओ बांसिनानो गावबा गाव दानानै ओ गानला आरो गोदोथ' बर'फोरा जोबोर आखा फाखामोन गावनो दायो मोन गावनो खुन्दुंखौ ओ फिथोबनिफ्राय बहननानै दायोमोन आरो आथिखालावथ' बिदि नंला जोंना आथिखालावथ' अ' बिदि खुन्दुंफोरखौ गावबा गावनो फिथोबनिफ्राय माबालायनो ओ उम नांलायला ओरैनो रेडिमेद मोनो आरो ना माने फाननायखौ हाथायाव। नाथाय थेवबो अलसिया जालांजोबबाय। बांसिनानो दाला बांसिन खम जाबाय आरो बुहुद खम आइजोफोरानो जि दायो।
औ औ नंगौ आदसा आं नोंथां मोनसे ओ माबा बाथ्रा सोंनि जेनेबा ओ नोंथांमोननि गामि ओनसोलावहाय जेनेबा बिदिनो हिसान दानायाव दोङो ना गैला दा दालागै?
अ नोंथां ओ जोंनि गामियावथ' हिसान दानाया दङो नाथाय बुहुत खम आरो। बिदिनो बारा इमान दाला न'खरफ्रोमबो गोदोनि बायदि हिसान गैला बुहुत खम सुबुंनियाव दोङो आरो जों गामियाव बिदिनो आइजोफोरा दायो ओ बिदिनो दस न'खरसो दोङो खोना बिनि खमबो जानो हानाय। माने बारा बांसिनानो गैया - आरो ओंखायनो ओ ओमफाय जोंना बे आइजोफोरा ओ बे हिसानाव जोंना बे गरं दख'ना होननाया बेखौ बांसिन दायो आरो न'आव गानना थानो थाखाय माथानि माथानि दायो बांसिन,
औ
हौवाफोरनोबो गामसा दायो माथानि माने ओ बिदिनो माथानिया गाननो साबसिन जायो नाला लाय बेनिखायनो न'आव दानानैनो माथानिखौ गानो आरो मेचिफोराव दानाय आरो मोजां जाया नालाय,
औ
ओमफ्राय बिदिनो बिहु फालि एबा ओइयो जों मोदोम हगारनो फालि बिदि गुसुं गुसुं बाहायो। ओ बेफोरखौबो बांसिन न'आव दायो आरो ओ सब मा थानि गोजा दायो ओ बिदि पलिस्टार फोरनिखौ बारा दानो नागिरा, औ ओ ओमफ्राय, जोंना फास्राबो दायो बिदिनो गोबां ओ रोखोमनि आगर एरनानै ओ ओ लायो आरो जोंना मा आइजो माहारिफोरा बे जों गामिनिया बिदिनो औ
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आगरखौ बांसिनहाय माखौ बाहायनाय जायो माने नोंसोरनिजाय खालि
फालि एरनायफोराव औ फालियाव ओ एरनायफोराव ओ जोंथिंथ' बिदि माने फालियाव एरनाय बिबारफोरा बांसिनानो हा हाजो आगरखौबो एरो ओमफ्राय ओ बिदिनो ओ बिबारफोर एरो आरो फिसा फिसा,
औ फारोन मैगंफोरखौ ना?
औ फारौव मेगन बिदि फारौ मेगनफोरखौ बारा एरनाय नुबाङा नाथाय बेलेग, बेलेग बिबार एरो गावसोरनो ग्राबाव दानना लानानै माने डाइरेक्ट थ' दान ओ आ आगरखेरनो हाया इसोरो बिदिनो गावसोरनि गोसो बायदि आगर बानायनानैसो, ओ हिसानाव एरखांङो आरो हाजो आगर होयो आरो थेवबो फालिनि जिं जिं फास्रा बै ओ गोलाव गोलाव फास्रा लानाया बेयाव ओमफ्राय दख'नाफोरावबो बिदिनो ओ गावसोरनि गोसो बायदि ओ बिबार एरना लायो आरो
औ
औ
उम
नोंथांमोननिथिं हिसान दायोना दाया?
औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो ओ गोदोनि बायदिथ' बुहुद, खमानो जालांबाय माने आगोलाव माने बांसिनहै जेनेबा, आबैमोनाहाय माने बांसिन गोरोंमोन नालाय बिदिनो इसान दानायाव आगर एनायफोराव, ओमफ्रायहाय, थ' आरो बिसोरबो जेनेबा रुंसारि जालांबाय माने, बिसोरहा माने ओरै, माने जेनेबा गोदो गोदायनि नालाय बिसोरोबो गोबां माने थादया आरो ना। ना बेयाव जेनेबा बिसोरो जालांबाय बिनि उनावहाय बिसोरो जेनेबा बिसोरनि न'आव जाहैबा फैदोंमोन बिसोर बिहामजो महरै बिसोरबो माने ओजों न'आवबो सिखायना लानो लायासै बेफोरबायदि जेनेबा न'नि जेनेबा फिसाजोफोराबो माने बिदिनो नायना लायासै खोमा माने बेफोरबायदि बुहुद माने सोङालासिनो थानानै माने दा माने गोमालांनो हमबाय आरोना। बेफोरबायदि हसाननि दा दानायफोरा
औ नंगौ नोंथां जोंना बुहुत आगरफोरानो गोमालांबाय बिदिनो सोलोंना लायैयाव आ आरो गोदोथ' जोंना माने गावबा गावनि गोसो बायदि एरोमोन बिदिनो दाउ बिरलांनाय नुबानो दाउफोरखौ एरोमोन ओमफ्राय दानियाथ' आथिखालाव बिदि नंला ग्राफाव जि मोनो ग्राफ फानो आर ना हाथायाव, ओ बाजारनिफ्राय बे ग्राफखौ बायना लाबोनसो जोंनि आइजोफोरा आगर एरफायो गावबा गावनि गोसो बायदि माने साननानै, एरा आरो बिदि थाखानाय मालायनि ग्राफ, खौ दानना हरखानायखौसो एरो गावबा गावनो ओ महर थिखांनो हाया, ओमफ्राय जोंना बिदिनो ओ दख'नाबा गामसा बिदि दानायाव आरोना जोङो ओ, अ गोदोनि बायदि माने हिसान बाहायो हिसान ओ हिसानाव जेरै हानाव जोंना हिसान गंसे था जा नो थाखाय गोबां रोखोमनि आइजें नांगो ओ जेरै रासो साल माखु मुस्रा ओमफ्राय जथरबो नांगौ। जायो बारलेब इदि नांगौ जायो आरो ओमफाय बै आयथिंदो ओ गाफाय गाख्लायलाय माबालाय खामग्राया हख्ला ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ ओ नोबो नांगौ जायो आग गर माने महर थिखांनो थाखाय जोंना हिसान गंसे जानो थाखाय
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो माने जोंना बर'फोरा ओ आरो हिसान बानायनायाव जोंना बर'फोरा माने औवाजोंनो बानायो आरो बांसिनानो
औ।
औ औवाजों ओं माथ' साला जोंनिया माबानि जायो बंफांनि जायो।
जायो आरोना
औ बंफांनि साल औ ओमफ्राय बाकि खुन्थाफोराथ' औवानि गोजा बुरखा उवनि
औ औ।
ओ। ओ। ओमफ्राय बिदिनो आरोना जोंना बर'फोरा गावबा गावनो गावनि गाननो लागाफोरखौ औ दानानै गानो।
औ औ। जोबोर मोजां नाङो माने जोंनि ओ जेनेबा जोंनि फास्टआवनोहाय जोंहा गिबियावनो आर'नाइखो जोबोर मोजां नाङो जोंनि हारिनि माने बे मोनसे जेनेबा औ सिनाय महरै जेनेबा जोङो लाबानो माने जों गुबु गुबुना माने जोंखौ बर' होनना सिनायो माने जोबोर मोजां नाङा आरोना जेनेबा लाना लानायावबो जेनेबा समायना समायो मानसिखौ औ बिदिनो गामसा